औ नोंथां।
खोनादोंना नोंथां
औ नोंथां खोनादों।
अ नोंथां औ औ। मा खालामदों नोंथाङा? औ औ फ्रि नोंथां फ्रि।
औ।
नोंथांजों औ जाखांबाय नोंथां दा नोंथांजों ओरैनो दबरसे जोंनि ओंख्रिनि जानाय लोंनाय ओंखाम ओंख्रिनि सोमोन्दै सावरायनो हागोन ना नोंथां फंनैसो
हागोन नोंथां हागोन हागोन नोंथां नोंथांना फेभारेट ओंख्रिया मामोन
आंनि फेभारेट ओंख्रियाथ' औ आंनि फेभरेट ओंख्रियाथ' नारजिजों अमा सोंमोन नारजिजों अमाजोंहाय आंनि फेभरेट।
औ ओमफफ्राय नोंथाङा संनो होनना रोङा
रोंगौ नोंथां
अ बे नारजिजों अमाजों बोरै सोङो एसे फोरमायनो हागोन नामा आं आंनिखौ फेभरेटसो उनाव खिन्थागोन बारु नोंथांनिखौ खोन्थाग्रोदो
औ हागोन नोंथां आं फोरमायनो माबायदि सङो जोंनि जेंना जेंथिखौ
औ औ
सिगाङाव जोङो नारजिखौ मोजाङै बासिनानै बासिनानै सु सुनानै दसे सोमनानै दोनोबा मोजां जायो
औ औ
सुनानै दसे सोमनानै दोननानै ओमफफ्राय दसे सोमनानै बेखौ मोजाङै सुनानै ओमफ्राय खारै होनानै रुनांगौ दा ओमफ्राय खारै नारजिखौ खारै होनानै रुनानै आब बेथ'हाय ओ रुइ-रुइबाथाय बेखौ सागं सादो बेनि उनाव बिनि उनावहाय अमा बेदरखौहाय देवनांगौ अमा खौहाय अमाखौ बानलु संख्रि मस्ला हालदै
औ औ
थाव होनानै पियास होनानै मोजाङै थाव ओंखारजासे एवनानै लाग्रोदो ओमफ्राय बिनि उनावहाय जेला अमा बेदरा मोजाङै एवनानै माबायो थाव ओंखारो नार्जि होजानाय जायोबा ओमफ्राय बिनि उनाव नारजिखौ होनानै मोजाङै गोदौहोदो ओमफाय ओमफ्राय जेला एसे गोदौवो होमबा रनदै होनानै होनानै संनांगौ नोंथां रन्दै होयोबा नारजिया जानो बिराद गोथाव जायोमोन।
औ
निफ्राय मिलौवो मिलौवो आरो कालाराबो नायनोबो बिराद समायना जोगोनार रनदि होयोबा माने म औ नायनानै गोदौ होनानै ओमफ्राय जाबाय आरो संख्रि नायनानै खांबानो जाबाय
औ माना जादो आरो ना
टेस टेस जाहैबाय
औ आंना नोंथां
नोंथांनि औ फेभरेटआ मा
आंना नोंथां माबा सो ओ थास' बिबारजों ओमफ्राय अमा बेदर एसे रानफुला आरो।
अह बिराद गोथावथ दे ओमफ्राय नोंथाङा माबोरै सङो थास' बिसं बिसं आरो अमाजोंखौ
आं ओ नोंथांनो फोरमायनि माने जोङो गोदो माने रुम जेब्ला कलेज फरायबाय थायोमोन बे समनिफ्राय जों माने बेखौ गोदो बिमामोन संनाय मानायफोरखौ जायोमोन आरो ओमफ्राय उनाव उनाव गाव गावनो माने संनो रोंलांबाय आरो।
ओमफ्राय आं एसे फोरमायनो माने बि बोरै सङो माने। फार्स्टआव अमा बेदरखौथ' लाना फैबाय नालाय। अमा बेदरखौ ओरैबायदिखौ लाबोआ आरोखि जायना हारा दङ मोदोम दं। बेखौ लाबोनाय जाया आरो बारानो माने जाय माने बैदि जायोना मेजेम ससे ओमफ्राय बिगुरबो एसे थाफानाय मोदोमबो एसे थाफानाय ओमफ्राय लास्टाव माने हारा माने अमा बेदरना बिदि मोनसे मोनब्रै मोनबा लेयार थायो नालाय।
औ नोंथां
ओ ओमफ्राय बै लियार बिदिखौ लाबोनानै ओमफ्राय मोजां माने दै गुदुंजों एसे दै लुस्रोबाय माबाबाय ओरैनो राफोद राफोद खालामबाय ओमफ्राय फोराननानै ओमफ्राय अमा बेदरखौ माने रानफुदला खालामग्रोबाय आरो ओमफ्राय रानफुदला खालाम खांनायनि बेखौ बिदिनो फोरानना दोनबाय ओमफ्राय जेनेबा ओ थास' बिबारखौथ' जेनेबा अबेबा अबेबा समाव बायनांगौ जायो माने ओ बै आगष्ट जुलाइ आगष्टआवसो एभेलेबल जायो नालाय। ओमफ्राय बिनि सिगां जानो लुबैयोबाथ' बायाबा उफाय गैया माने बिदिनो ओइ बङालिफोर फानफैयो जोंनिथिं आरो बङालिफोर फान फैयो ओमफ्राय बिदिनो बेलेक बेलेक जाथिफोरा माने बिसोरजों एसे सिना जाना नालाय बिसोरो फानफैयो आरो आमफ्राय बेखौ लाब लाबोदो लाबोनानै दाना थास' थास'बिबारखौ जों मोजाङै ओ सायग्रोबाय आरो बै बे गुदियाव गोथां गोथां थायोना देन्थायावहाय देन्थाखौ जों हास'ना गारखायो आरो माने। बिराद मानो होननानै जों फोथायनाय दं नालाय।
औ नोंथां।
ओमफ्राय बिनि गोजौनिफ्रायनो माबाबाय ओमफ्राय थास' बिबारनि सिङावहाय मोनसे माबा थायोना ओ मा होनो बिदिखौ? बे औ बे गुफुंग्रा-गुफुंग्रा मोनसे थायोना। औ-औ बे मादा औ-औ बेखौ जों बख'जोबबाय बख'जोबनानै ओमफ्राय फिसा फिसा फिसा बिदिनो जोङो हाफ्लेेजोबबाय आरो। ओमफ्राय हाफ्लेेजोबनानै लानानै ओमफ्राय बेखौ मोजां थख' मोजां स्र दैजों सुनानै जों बेखौ माने दै सरदनो थाखाय बिदिनो ओ माबा सान्द्रि बा माबा मोनसे जेंगाय हयथ'बा दानाथ' बिदि जेंगाय सान्द्रि गैला नालाय बै प्लास्टिकनि मोनसे खादा मोनोना। ओमफाय बेयाव फैनानै माने औ औ माने दि खौ गलांग्रा आरो।
औ औ
प्लास्टिकनि मोनसै नालाय आजिखालि बिदियाव दोननानै माने बै दैखौ माने गहो'जोबबाय आरो बे माने जि थास' सुनायाव जि बेखौ स्र' गहोजोबनायनि उनावहाय ओमफ्राय दानिया मा खालामसिगोन ओ माबा जोंथ इसिबां आं-आं हिसाबै आरोना इसेबां मस्ला मस्लि जाया नालाय। ओ सामब्राम गुफुर, हाइजें ओमफ्राय बानलु ओमफ्राय बिदिनो माबा ग गरम मस्ला हिसाबै जोंङो बै माबाया मा होनोमोनलाय बेखौ मा? ओ माबा फिथायाया बै आलौग्रा अ गलमुरिस गलमुरिस होबा इसे ओमफ्राय जाब्रां गरनैसो होबाय बेखौ देनानै लाग्रोबबाय आरो ओमफ्राय बेखौ देनानै ला लानानै ओमफ्राय पियास हाबाय पियसखौबो जों बिदिनो थख' थख' बिदि एक्स्रा एक्स्रा लाखाबाय आरो ओमफ्राय संनायनि सिगां सिगां जोंङो खेथिफ्राव बा अबेबा मोनसे बासनावहाय जोंङो दैखौ गरम खालामना लाग्रगोन आरो।
अ
दा दैया दैया गरम जानायनि दैयाथ' गरम जाबाय थाबाय नालाय बे समावनो जोंङो मा खालामबाय खाजि नेमबुआ ओमफ्राय बे खाजिनिममुखौ सेबनानै लागोन आरो बांद्रायबो बुरजा नंङा माने। ओ हमनानै ला साब्रैबा औ साब्रैबा साबा जुदि जानायब्ला होनबा जोंङो थाइसे खाजि नेम्बुखौ जों गेलासावहाय सेबना लागोन आरो बिनिु माबाखौ रोसिखौ। ओमफ्राय बिनि ओ बिदैखौ सेबना लाखांनायनि उनाव मा जाबाय दाना बै खाजि नेम्बुखौ जोंङो सेबना लाबाय ओमफ्राय दैयाथ' ग्रोब ग्रोब गोदौखांबाय नालाय दानिया दै गोदौनायखौ जोंङो जेनेबा खिथलि बा माबा मोनसेयाव दोनदोंब्ला जोंङो गेलाससेसो दैखौ लाग्रोगोन आरो। गेलासि से दैखौ लानानै जायनाखि जों थास'खौ माने होसनगोन बै थास'खौ स्रि स्रि सारना लागोन आरो माने खेबसेसो ओरैनो फिसिना लागोन आरो दै गुदुंजों। दै गुदुं फिना लाखांनानै माने सेेमबाना थरमगोन नालाय ओमफ्राय थरमनाय बायदि दोनबाय ओमफ्राय बे थरमनाय समाव जों बेखौ बेलेग ए‌ ओ एक्स्राहै दोनगोन आरो ओमफ्राय जोंङो साराय जानसिगोन साराय जानानै थाव होबाय थाव होखांनानै जों जिनिखि देना लानाय मस्ला बिनि सिगां जों सामब्राम पियासखौ जोंङो एवग्रोबाय आरो एसे जाथि जाथि जाजासिम ओम फ्राय माने बेयो जेब एसे जाथि जायोब्ला माने ब्राउन जायोब्ला होमबा जोंङो जिनेखि देना लानाय माने लकेल माबा ए सामब्राम गुफुर बानलु हाइजें ओमफ्राय जाब्रां गलमुरिस बिनानै लानायखौ जोंङो होगोन आरो
होनानै एसे बेखौ एवनानै मोदोमनाय ओंखार होनानै ओमफ्राय जायनाखि जोंङो अमा बेदर एसे रानफुदला माने गोरानथारबा मोजां नंङा आरो ओरैनो माने फुंङाव लाबोनाय फ्राय औ फुङाव लाबोनाय माने मोनायाव जाजानाय आरो औ औ औ औ औ बे रान फदलाखौ जों होगोन आरो होनानै बिदिनो एवगोन। एवनानै ओमफ्राय बिदिनो एसे खोबना दोनबाय ओमफ्राय खोबना दोननानै संख्रि गरनैसो होबाय। माने गावनि सुवाद अनु आनुजारि आरो माने बेसिबां संख्रि जायो। गुबुनाथ' गुबुन गुबुन जायो नालाय जिखुनु ओ गावनि माबायो आन्दाजै एसे होबाय होनानै हालदै होबाय, हालदै होनानै खोबहाबना दोनबाय आरो दसे ओमफ्राय खोबहाबना दोननाय लोगो लोगो बे माबाया ओ अमा बेदरा माने जेब्ला गावनि थावखौ हागारजोबगोन माने ओ हगारजोबबा माने आन्दास मोनसे मोनोना माने दै गैला माने थाव थाव गोजासै बेबायदि मोनसे आन्दाज मोनोना बा बै समाव जोंङो थास' बिबारखौ होसिगोन आरो थास' बिबार जि माने दैजों एसे माबानाय बेखौ होबाय होनानै एरबाय थागोन एरबाय थागोन आरो बे समाव माने दै थोबसेबो होआ आरो एरबाय थानानै ओमफ्राय माने जेब्ला थास' बिबारा माने गिलिजोबगोन माने हारसिंनो जेनेबा दै थावनि माबाजों एसे लेहुला जाना गिलिनसि गिलिनसि बिदि मोनसे महर मोनो गोनना ओमफ्राय बै बे समाव माने जों थौसियावहाय जा मस्ला मस्लि देदोंमोन ओमफ्राय माने बै थौसियावथ' एसे आद्रा आद्रा मस्ला थायो नालाय बेखौबो गारा थारमाने जोङो ओमफ्राय बेवहाय दै गुदुंखौ बेयाव दै गुसु होआ आरो ना दै गुदुंखौ माने बेयाव होनानै गलिनानै औ औ
गुसु होयोबा मानो होननानै बुङो।
औ औ औ बे बेबायदि जों माने मोनथियो नालाय ओमफ्राय ओंखायनो माने बै दै गुदुंखौ बेयो थौसियाव होनानै गलायनानै बेखौ थौसिजों बांद्रायबो होआ आरो ना जेनेबा ओ साब्रै साबा मानसि नालाय थौसि मोननैल' होगोन आरो
औ
थौसि मोननैल' दै गुदुंखौ होबाय होनानै ओमफ्राय एसे दसे एरग्लिबाय ओमफ्राय खोबहाबनानै दोनगोन आरो खोबहाब दोननानै मथा मथि आधा घन्टासो मोजां ग्ल ग्ल ग्ल ग्लुब जाहोनानै ओमफ्राय माने अमा बेदरावथ' गिलिखाया नालाय ना ओमफाय जोङो मालाबा मालाबा समाव माने बेलेगा बोरै सङो आं मोनथिया आं खिन्थु दालि खाथा सायो आरो माने दालि खाथाखौ खोननैसो साना होसिगोन दालि खाथा खुनै सानानै एग्लिनानै ओमफ्राय संख्रि नायबाय संख्रि साखिनायगोन आरो ओमफ्राय बे साखिनायनाया जुदि थिगब्ला दाथ' दुन्दिया सुदिया जेबो मोना नालाय
औ औ
ओमफ्राय ओ गंगार दुन्दियाखौ औ औ औ गंगार दुन्दियाखौ ओमफ्राय आङो हास'वा आरो सिखाजों हास'वा गंगार दुन्दियाखौ आखाइजोंसो बुफुयो माने आखाइजों ओ आखाइजों साफ्रेनानै ओमफ्राय बे गंगार दुन्दियाखौ होयो आरो होमबाना जादो आरो ओमफ्राय बानलु सिब्र' नांदेरगौ आरो ना जानाय समाव ओंखामजों बानलु ओरैनो बुरजा जानो हाया ओमफ्राय माने ओरैनो जास बानलु सिब्रखौ माने सोलानो थाखाय एसे एसे मोनबाथाय जाबाय आरो होमबाना।
अ'
आंनि बेेस आरो बे
मोजां गोथाव
औ
मोजां मोनबाय आरो नोंथांजों रायलायनानै ओ समाबो नै जोंना सफैबाय। नोंथांजों रायज्लायनानै औ बिदिबा उनाव लोगो मोनफिनसिगोन नंङा होमबा
औ औ लोगो मोनगोन नोंथां लोगो निस्सय लोगो मोनगोन दे दे
उम
नोंथां दे
होमबा लाखिथ'नोसै दिनै
औ दे दे नोंथां दे।